हेलौ‌।
औ खोनादोंना नोंथां। औ मोजां खोनादों दा औ औ औ।
औ खोनादों।
औ जोङो दा बे समाव जोङो आबाद नि सोमोन्दै सावरायलाय निसिन
मोजां खोनाफैयाखै नोंथां नोंथांनि रावखौ औ खोनादों।
अ जों दा ओ बे समाव ओ जोङो आबादनि सोमोन्दै सावरायलायनि नामा नोंथां।
औ राय्लायजागोन।
दा ओ ओ मे दान बा नैबे दाथ' जोंहा दैज लां बोथोर
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों बुंलाय।
जों आबादखौनो ओ माइ आबादनि
औ हेलौ उम नोंथांनिया नोंथांनिया दावआ एसे प्रब्लेम होगासिनो। हेलौ
औ जायाबाबो दाननाङा।
हेलौ औ औ औ बुंनायसै। औ औ औ बुंलाय। आ आबादनि बागै मा रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा अननानै
हारसिंनो दिसानायखौ
औ औ
खोनादोंना?
देलाय बुंलाय आबादनि सोमोन्दै मा रायज्लायनो सानदों नोंथाङा।
दा
बुहुद बुहुद प्रब्लेम होदों नोंथां नोंथांनि कलनिफ्राय। हेलौ हेलौ। नोंथांनिफ्राय जेबो आर'ज ओ आवाज खोना फैयासै आङो। खोनादोंना नोंथां?